थार आरोना
औ औ खोनादों ना
औ औ
औ दे खनसे खालायफिनबाव सै नामा मोजाङै जाबायमोन बेबो दा मनायलो औ दा बिदिनो मा मास सारि घन्टायाव कमप्लिट खालायनांगौ नालाय माबायाव कमप्लिट खालायदो फिफटिन मिनिट सिगां घन्टानि सिगां एसे खालायदो आरो खालायनो हासै हायखिनि एक्सिलेन थ' एक्सिलेन्ट माबानायथ' गैयानो मानसा खोनानायाव जों हाबनोल' हानांगौ
हाबनोल' हानांगौ बेवहाय जेनेबा नाम्बारफोरखौ मारै मारै मारै नामबार फ्रालाय
नाम्बार सिस्टेमाथ' बै हमना ला बे फरेस्ट ना माबायावसो जागोन बे रितेन लागोन ना बिसोर बेहायसो जाहैन आरो नामबार सिस्टेमा रिटानर्जोसो लास्टआव खाथब बानायगोन आरो बिसोर
आथसा खारनायजों माने खारनाय औ
खारनाय औ खारनाया माने ओरैजोंनो क्वालिफाइल' जानांगौ आरो फिजिकेला ओमफ्राय बै मेन खाथबा रिटिनावसो जाहैगोन औ कलिफबाय जाबानो मेन खाथबा माने रिथेनावसो बा बानायगोन आरो
उम उम औ
रैटिेनखौ लास्ट बाराव कलेज होनो बेखौ गोसो होदों आरो
औ
ओमफ्राय दा बिसिरनि फरेस्टना अ एम आर होगोन ना होआ मानसिखौ नुफिनगोन ना नुफिना बेसो आरो मोना एसे मोजां
सिबानिखौ नुदोंना नुआखैमोन?
खोनाया सिगांनिखौ नुवोनो सिगांनिखौ सिगांनिखौ मोनाखै आंथ' होआखैमोन ।
होमबाथ' बोरैबाबा
दा औ बेमारसो होयो मोजां जायो आरो ना माने जाहाथे जेबो नङानो दादो सन्देहआव थानाय थाया
औ औ उम
उम
सिगांङाव होयाखैबाथ' एबारबो थिग गैया दा
थिग गैया बुंनोबो हाया आरो एबार सोनोबो हागौ होआबो जानो हागौ । खार बाय सरखार हो सोलायोना जुगजों लोगोसे ओरैबा होयोबाथ' मोजां बेबोथ' जोंनि थाखाय मोजां माने मार्कखौ नुयोबा जों जेन'बा ओ आंना मार्कआ दं बुरजा फैखाबाय ओमफ्राय मानो खाथबाव गाखोआखै होननो हायो ना जों जेनेबा बे आंना फिफ्टि मार्कआव खाथब लादोंमोन जेनेबा फिफ्टि मार्कआव आंनाव बे फिफ्टि मार्क मोननायखौ लाया लाया लायासै बिदिबा जों कमप्लेन होनो हाबाय ।
औ
मा खालाय
बेखौथ' बुंनो हाला गावसोरनि रुलनि सायावसो जागोन ।
गावसिनि गावसिनि सायावसो औ नैबेहायनो आसाम सेभेन बेटेलेनावनो लाजांगौमोन बै सराइखेलनियाव देग्लायबा मानो सोलायखो । आं फिल्डखौनो नुफेरबावै हरिनागिरनायखौ माबायदि फिसासो नोंदां फिल्डनिफ्राय गिदिर नंङा नोंदां बांद्राय माबादिथाय अबे साइडजों लायो मिथिबावा आं
आंबोथ' थांफेरनायानो जायाखै
लकेसनाव नायनानै थांनांसिगोन लकेसन आंनाव दंखायो ।
थांनायसै
औ थांनांगोन थांनोसै बोथोराबो माबा दांथाय खारफुनाय समाव गरमसो जागोन नामा । अखा फा अखा हायोबा बाथ' बिराद गिदार जागोन माथो औ बिराद दिगदार जागोन अखा हायोबा लोमजा गुलायनायसो जागोन माथो
अ भारा लानानैथ' जाखानाय नङा खारनो हानो जानाय
सा नोंलाय सा हमनो खारनो अखा हाबायाव अखा हानानै साथा हमासे
औ।
बोथोरा माथो अखायानो नागारनो रोंला अखा अखा दासान्दि।
दोनै स
उम दिनैसो दुंलायबाय। बाना दासानदि जेरावबो बाना। बोरैबा हाबा दिनो सान्दुं दुङा एसे दोमैलु थाबानो जायो दिना मोजां। सानदुं गोसाा जायाबा मोनजायो खारनो हानाय नङा माथो गोसोआव।
खारनो हानाय नङा मिडियाम जानांगोन आरो।
उम।
जानांगोन औ। मालाय सोरबा सोरबा प्रेक्टिस होगासिनो लामायावबो खारो फोथारावबो खारो गोसो होग्राफ्रा।
औ उम उम
खाखां गासिनो
औ जागोन।
अ दा। नगावगनो दं नों?
न'आवनो दं न'आवनो दंथयो। नोंहा?
दाउफो आंबो न'आवनो दं दा फोथोराव फेकट्रिस फोया ओरैनो एसे टाइम मोनबा।
फोथाराव होनाय जायाखैैलै र जिखुनु जाया होगोन आंबो एसे।
औ एसे।
होआबा होद्रायाबा जानाय नङा आरो
औ आ
होद्रायाबाथ' जानाय नङा औ बे बेनि सिगां डायरेक्ट बिदि नोङो औ।
एक्सारसाइस खालायनाय बायदि जाथारनाय नंआ औ एक्सारसाइस खालायनाय बायदि खालायग्रोनांगोन ना नों। औ थाबायलाबायदो औ थाबायलाबायदो।
लागायसै औ ओम
हर थारै खेनसे खारैबा गाज्रि जागोन।
औ।
बाय।
ओमफ्राय खबर सबर मारै दं?
खबरफ्राथ' मोजाङानोमोन एसे गाज्रिद्रायावबो गैद्राया मोजांद्रायावबो गैद्राया गेजेराव आरो
मिडियाम मिडियाम नामा?
मडयामव औ औ
मिडियाम बिदिनो जानांगौ बयनबो बिदिनोसै अबरफ्रालाय फैसा थाखायासो खोन्थाय जाहैबाय खबर मोजां गाज्रिखौ
बेथ' बेखासैऔ फैसा गैयाबाथ' जाखाया आजिखालि माने
औ
लामा दिबथिंग्रायानो फैस सो नालाय
उम फैसाया थाबा खबरा मोजां फैसाया थायाबा खबरा गाज्रि नामा?
बिदिनो होन्नांगौ जाहैबाय औ
औ फैसानि सायावसो
औ
औ फैसायासो मोजां गाज्रिखौ खोनथायो नामा?
बिदिनो होनांगौ जाहैबाय आं
औ
बिसिबां मोनलाय फसाआ एक्स'थामोन नामा?
एक्स'नि एसे बारा बे माबाना फरेस्ट गार्ड फरेस्टारना एसे खम फरेस्टारना दसथासोल'मोन नामाथाय जयखिया फरेस्टारना खम आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय फरेस्ट गार्ड ना बिदिजों बुरजा जादों बुरजा ओंखायनो फरेस्ट गाड निखौनो हर दों आं आंबो बै फरेस्ट फरस्टारिखौ फाथायनाय जायखै फस खमखाय ओमफ्राय फरेस्ट कार्डनिखौल हरदों पसबुरजाखाय दा सोर-सोर मोनै-मोनै फथायदों मोननै-मोननै फाथायदो बे मोनसे फाथ इनियानो जागोननो
ओं आतसा मोनसेयानो जागोन माने
खारनाय जाहैगोन डाबल खारनांलाब्रा औ रा रायथिनाल मोननै जागोन रिथिनाल औ मोननै होनो हगौ रिटेनखौ आं मोननै गाहाम बिदि सुबबिस किल'मिटार-सबबिस किल'मिटार खारनायाबो मामुलि नङाना अम फिजिकेला मोनसेयावनो कुवालिफाय जायजोब मोनसे पास जागोन बेयाव फास जायो
औ औ अम
डाबल-डाबल खारनांगौ मोजां जागौ औ थागोनथ आरो सोर सोरबा खारो एफा गोजान लामा थाबायनाय सोरबा-सोरबा खारा हुसिया डाइरेक्ट थांला बायोना बिदिबो थागोन माने खारासे डाइरेक्ट थांबाय खारफेरै डाइरेक्ट थांबाय हायैला औ सोरबा-सोरबा कातब आ मिलाय हैया ना जेन गाव थायो देहा ओरैबा जाहैबा थाबो दल' थायो बिसोरबो हायो थायो सब समाया देहाया मोजां थायाना मानसिनि देहा अबेथाव मा जाब्रब्रो बुंनो हाया ना औ
ओ ओ बेखायनो सिगां एसे प्रेक्टिस होनाया मोजां
प्रेक्टिस होनाया मोजां माने मोनसे सैध' लिमिटखौ लिमिट मोनसे सैज्य' खालायनो हानाय मेंनायखौ सोलायनो हायो बिदि मेंनायाथ' मेङो ओ ओमफ्राय बयबो मेंखायो माने सैज खालामनो हानाय प्रेकटिस खालामगौ आरो औ। खारनायावथ' सोरखौ मेङा होननो हानो हाया जा मेङा। माने मेङो आरो। माने बेखौ सैज' खालामनो हानांगौ
औ
सैज' खालायनो हाबा खारनो बे सैज मेंनाय सैज दा दं ओरैनो आंबो न'आवनो दा दसे थानानै फोथाराव थांनायसै आंबो एसे खाथला हैनोसै दसे लोगोफोरबो लिंहरगासिनो फोथाराव दा बिदिनो फासथासोआव फैलै सयथासोआव फै बिदि बुलागासिनो हारसिं खारबा बायो नामा बिसोरबो दा लोगो एसे इन्टारेस्ट जायोना खारनाया ज' ज' खारनाय बायदि जाया औ बोलो होसिननो गोसो जायो। समान समान बादि होलायनाय बाददि आरो
थिगानो दं
औ दै दंलै दै दंबाबो उफाय गैया खारसाबनांसिगोन
दै गोनाङाव बोरै
औ बोथोराव अखा हानायानो दै खारजायो खारसोम माने खारजायाबो खारसोमनांसिगोन आरो सानफ्रामबो बिदि गेब होबाय थानो हालाना।
औ बे रडफ्राव जायामोन बे
रडाव गारि होंगो दोखै एसे उसुबिदा मोनो माने बिराद गारि खारोना लामायाव दा बेलासिबा औ खारोबा रडआव माबायाव खारजायो औ माबायाव ओ फुंनि सारिथा बिदिनो पासथासोआव खारजायो रडआव बेहाय एसे गारि खमाव खारजायो आरो
होम ओम
दा हनै सिखारनो बायो फुंद्रायावबो उलसिया होन्नांगौ जाहैबाय सिखारनायखौनो गोब्राब मोनो आरो औ सिखारनो हायोबालाय फुङाव मोजां दा हनै जाहैया टाइमानो
सिखारनो हायियावनो गारजिलै दे होमबालाय ना मा होनो